हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां औ।
अ मोनसे टपिकनि मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों रायज्लायनो थाखाय फैदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ जागोन दे नोंथां औ।
अ नोंथां दाउ अमा फिसिनायनि थाखाय फिसिनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ माने नोंथाङा आंनियाव सोंदों आरो दाउ अमा
ओ औ खौ आङो माने एसे बुजायनानै होनो थाखाय
ओ ओ माने दाउ अमा फिनाय होनबाथ' जोंनि ओ मा होनगोन गामियारि ओनसोलनि साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआव माने बियो थाखायो आरो ना दाउ अमा फिसिनाया माने बिखौ जोंङो मानो औ बेखौ जोंङो मानो फिसियो होनना बुंङोब्ला मेनलि बेखौ जोंङो फिसिनायनि जाहोना ओ माने रां खान्थिनि थाखाय रांखावरियाव माने सुंथानो थाखाय जेब्ला जेनेबा माबाफोर आरजेन जानायाव नांगौ नांब्रबगौबा रांफोर बेफोरो न'खराव सुंथानो थाखाय। हेफाजाब होयो आरोना बेफोर जुनार फिसिनाया दाउ अमा फिसिनाया।
औव औव नोंथां।
ओमफ्राय ओ जोंङो बेखौ माने ओ फिसियो माने जायोबो। माने बारायानो जायो दे जेरैय लकेल दाउफोरखौ जोंङो न'आव बुरजा बुरजानो फिसिनायफोरखौ नुनो गासैनिबो न'खराव माने गामियाव' थानाय जाय जाय गामियाव थायो बिसोरनि न'खराव माने लकेल दाउफोरखौ नुनो मोनजोबो आरो ना। ओमफ्राय अमा दाउ अमा अमाखौबो जोंङो फिसियो फिसिनानै जोंङो बेखौव बारायानो फाननायनि थाखायसो फिसियो आरो बेखौ न'फोराव जानाय नुबांङा आरो। बेखौ माने ओ नांब्रबगौ जानायाव बेखौ फानबा जोंङो माने बुरजायैनो रां मोननो हायो आरो ना।
ओमफ्राय औव। दाउ अमा ओमफ्राय बोरमाफोरबो फिसिनायखौ नुनो मोनो। बोरमा जेरै ओ जेनेबा बोरमायाबो। मासेयावनो। फिसा फिसा बा पास हाजार दस हाजार बेफोरबायाददि मोननायखौ नुनो मोनो आरोना बोरमा।
औ नंगौ नोंथां।
औव ओमफ्राय दाउ अमा बोरमा। ओमफ्राय मोसौबोथ' फियो गामि गामियाव थानाय नालाय। मोसौव। जोंङो मोसौखौ मेनलि फियो होनबा ओ बेखौ गायखेरनि गायनिफ्राय मोनो ओमफ्राय
औव नोंथां औव।
हालेवनो थाखाय फियोमोन। नाथाय दानि जुगाव बिदि हालेवनायखौ नुनो मोनला आरोना हालुवा। मोसौ हालुवाजों हालेवनायफोरखौ नुनो मोनला त'। अब्लाबो फियो आरो गाइखेरनि थाखाय फियो ओमफ्राय ओ। गोबोरखि हासार। बेफोरनि थाखाय जोंङो मोसौव फोरखौव फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बेफोर बेफोरनिनो आरो गामियाव। ओ थानाय सुबुंनि माने जिब जुनार फिनाया बे। माब्रैखौनो बारा फिनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय औव। ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलथिंलाय बिफोरखौ फियोना फिया?
जोंनि ओनसोलावबो फियो नोंथां। जोंनि बर' समाजाव बेबायदि दाउ अमा फिसिनायखौ जों गोबांङानो नुनो मोनो। गामि ओन सोलाव जोंनि बर' आइजोफोराबो दानिया जोबोर गोख्रों जाबायथ' नोंथां।
औ औ।
न'वावनो ओरैनो थास्लाय स्लाय दाउ अमा फिसिनानै जेनबा जों दाउ अमाखौ जानायावबो बाहायो आरो लोगोसे गावनि फिसा फिसाज्ला फिसाजो फरायनायफोरनि थाखाय मालाबा गोनांथि रां रु फानि गोनां जायोथ' नोंथां अब्लानिया जोङो न खराव दाउ अमा थायोब्ला बेखौ जोङो फानब्रबनानै फैसा जा रां मोनो बेखौ जोङो बाहायनो हायो आरो नोंथां माने बेबो जोंनि दाउ अमा फिसिनायाबो मोन से जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामा बायदि जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
औ।
औ।
आरो नोंथाङा बेनि बागै गुवारै साबसिनै बुंबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन आङो औ। माने जोङो दाउ अमा जुनार माने जियानो जा जुनार फिसिनाय ओमब्ला जोङो बेयाव ओ बिनि माने ओ दाउनि जेनेबा दाउखौनो बुंबाय आं। दाउआव जेनेबा जोङो न'वावथ' फिसिखायो बेखौ माने लकेल दाउफोर नुनो मोनो ओमफ्राय बेयाव जोङो बुरजा बुरजायै फिसियो आरोना खायसे खायसे नखराव माने ओ बिराद बुरजा बुरजा दाउ जो फिसा फिसा फिसा गोनां गोजा बेफोरबायदि औ बुरजा बुरजा फिसिनाय औ औ नंगौ ओ बिदि लानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेयाव जोङो ओ माने जोख्लि बा दाउलाफोरखौ जोङो न'फोराव जानायखौ नुनो मोनो बा जियानो जा न'बो जायो माने बारायानो न'वाव जानानै बा आलासिफोर फैब्रबनायाव जोङो फुथार बुथारनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोङो ओ। फाननायाथ' फानखायो बुरजा बुरजा दङ नालाय ओमफ्राय जोङो हाबाफोर बा हाबाफोर जानायफोराव सोरहाबा बेफोरबायदि दाउफोरखौ लकेल दाउफोरखौबो फानहरनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां औ
माने बेयाव जमा जमा ओ हाबाफोराव होनाय सोरबा अमा जायाबा बेफोरबायदि लकेल दाउखौ होनो बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय जोंहा बयलार बयलारबो दंबावो बयलारनि फार्म बानायनानै मानसिफोरा गोबां रोखोमनि फैसा खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै बयलार फार्माव जोङो माने मानसिफोरा आरो बयलार फार्म खुलिनानै बेयाव बुरजायै बयलारखौ फिसिनानै बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ माने फैसा माने केजि हिसाबै फैसा खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय बिनि अनगा दाउ अमा अमानिखौथ' जोङो ओ खेबसे फानगासेयावनो बुरजा बुरजा रां मोनो नालाय बेखायनो जोङो बारायानो ओ अमाखौ फिसिनाय जायो। अमाखौ फिसिनानै जोङो ओ फेदेरनानै गुन्दै होयै होयै फेदेरनायखौ जों नुनो मोनो फेदेरनानै जों बेखौ जेनेबा गेदेर जाबा फानसिगोन बा ओ मा होनगोन फिसा गफाय होननानै ओ माने बाजारफोराव फानहेरनायखौ नुनो मोनो आरो ना मासेयावनो सारि हाजार पास हाजार बिदि दानिया जोंनिथिंथ' माने अमा फिसाया आरो। औ ओमफ्राय ओ मा होनगोन बिमाफोर खालामनानै फानहरो आरो बिदि फिसा खालामनानै ओमफ्राय गेदेरफोर गेदेर गेदेरफोरखौथ' जोङो फानखायो। जेरै सोरहाबा हाबाफोर जादोंबा बेफोराव हरो ओमफ्राय जेनेबा फोरबोफोर फरफफोरावबो बुथारनानै जानायखौ खौ नुनो मोनो आरो ना अमाफोरखौ अमाखौ गेदेर गेदेर फानहरोबा बर'फोराव न'फोरावनो बुथारनानै जायो आरो माबेबा माबेबा जायगायाव।
औ।
औ ओमफ्राय बेफोर माने मइेनलि लानाय जायो आरो अमा दाउ अमाफोरखौ ओमफ्राय बोरमाफोरबो मोसौ मोसौफोरबो बेफोरबायदि जोङो लायो। आरो बोरमाफोराबो जेनेबा ओ बिदिनो मा होनगोन गोरलैनिफ्राय फिसिनानै बेयावथ' गुन्दैबो नांलाया अमा बायदि माने गांसोफोर होनानैनो बेखौ फेदेर जायो आरो माने बिखौ औ माने ओ फेदेरनानै जोङो बिनिफ्राय ओ बोरमाफोरखौ खासि खालामनानै जेनेबा ओ दस हाजार बिस हाजार बेफोरबायदि मोननायफोरखौबो नुनो मोन्दों आरो जोंनि ओनसोल थिं। माने फिसानिफ्राय फिसिनानै ओमफ्राय ओ जोलैनि नि थाखायबो दोननाय जायो बोरमाखौ जेरै ओ माब्रै माबा फिसा गोनां मासे बिमा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरनो माने जोंनि ल केलेरियानि ओ बेफोरखौनो माने फिनायनि जाहोना बेफोरनो आरो। माने रांखान्थि जिउ खुंनाय जिउ खुंनायाव माने रांखान्थिनि हेफाजाब होयो होनना जोङो ओ बेखौ फिनाय जायो आरोना।
औ नोंथां औ।
औ ओमफ्राय नोंसोरनिथिंलाय माने ओ बेफोर दाउ अमाफोरखौ बर'फोराव बुथारोना बुथारा?
जोंनिखेंबो दाउ अमाफोरखौ बुथारो।
औ।
नोंथाङा मा बुंदोंमोन एसे मोजाङै बुंफिननाय।
ओ माने आं बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि थिं ओ दाउ अमाफोरखौ फुथारो ना फुथारा बिदि होनदोंमोन आरो।
अ
बुथारनानै जेनेबा माबाफोर परफफोराव जायो नामा ज'मा ज'मा? ज'मा फोरबायदि सोंदों आरो।
अ दाउ अमाफोरखौ औ जानो थाखाय जेनेबा जोंनियाथ' दा मागो सिजेन बैसागु बेबदि फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नं
औ आरो बेबायदिनो हाबा बा सोरनिबा कर्म जायोब्ला जोङो फिसिखानानै दोनो दाउ अमा जानो थाखाय थिनानै दोनो। थिनानै दोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदिनो थिनानै दोननानै जेनेबा हाबा जायोबा माबेबा मोनसे कर्म जायोब्ला जोङो बुथारनानै बेखौ जायो। जानायावबो बाहायो लोगोसेनो आरो बेबायदिनो जोङो जिउ खुंनायाव माने गोनां जानाय जिनिसफोर फोरखौ बायनो थाखायबो जोङो बेखौ लानानै इनकाम खालामनायबो नुनो मोनो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ माने जोंनोथ' सुबुं माहारिनो रां रुफानि आंखाल माने रां रुफाखौ नांगौआनो जायो नोङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ माने नांगौ जिनिस ओ नांगौ जिनिसफोरखौ बायनो थाखायबो जोङो दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै फिसायाव एसे खम रांआव बायनानै फेदेरनानै दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जों एसे फेदेरनानै बांसिन राङाव फानहरनानै जोंनि नांगौ जिनिसफोरखौ सुफुंनायाव बाहायो आरो रांखावरिखौ।
औ नंगौ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा आरो माबाफोर मोनथिनो लुबैबावदों नामा?
मोनथिनोथ' आरो माने बेफोरनोसै। नोंथां दा बुंलांनाय जेरै माने बेफोरनोसै आरो ना मानो फिसियो जोङो माने लग खेल एरियायाव बेफोरखौ फिसिनि जाहोन नामा बेफोरनोसै आरो ओमफ्राय ओ ओ बेफोर माने नांब्रबगौ टाइमाव हाबा होयो आरोना जुनारफोर फिसिनायनो। माने मालाबा खैफोदफोर जाब्रबबा जों बिनिफ्राय ओ रांखौ फानहरनानै रां मोनब्रबनो हायो आरोना खैफोदफोराव खैफोद समफोराव।
औ थारैनो।
ओमफ्राय नोंथां मोननिथिंलाय अमा बेदरालाय बेसे केजि दायो?
जोंनिखिथ' दा अमा बेदरखौ थामजौ खावसे ओ ब्रैजौ बेबायदियाव फाननायखौ जों नुनो मोनगासिनो नोंथां।
औ औ होमबालाय एखेयानो माथो जोंनिथिंबो बिसायानो माने ओ थामजौ खावसे बा ब्रैजौफोरावनो जोंनिथिंबो ओ हरनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बेफोर मोसौ अमा बोरमा दाउ बेफोरनि अनगा आरो गुबुनफोर फिबावो नामा जेनेबा जुनारफोर बेलेग जुनारफोर?
जोंनि ओनसोलावथ' नुनो मोननाय जायाखै नोंथां दाउ अमा हांसो बेफोरखौसो जों फिसिनाय नुनो मोनदों।
औ औ औ।
बेनि अनगा बयलार बेफोरखौबो फिसियो नोंथां।
औ बयलार माने औ औ।
दाउ बयलार नोंथां बुजिदों ना?
औ औ बुजियो औ।
बेनि अनगा जोङो गुबुन जुनार फिसिनायखौ नुनो मोनाखै।
अ।
नोंथांमोननियाव माबाफोर गुबुन ज जिब जुनार फिसिनायखौ नोंथाङा नुदों नामा? नुदोंबा एसे फोरमायनानै बोलाय?
जोंनिथिंथ' ओहो गैया माने बिसि बेनो बेफोर माने ओ आं जा जे दा दाब जे दायो जे ओ बुंलांदों बेफोर जुनारफोरखौनो फियो जेरै दाउ अमाफोरफोरखौनो माने मइेनलि फियो आरो। बेलेग जुनारफोरखौ जेनेबा ओरैनो साजायनो थाखाय फिनायखौ नुनो मोन्दों आरो जेरै ओ सेसाफोर बेफोरबायदि एन्जरफोर बेफोरबायदि फिसिनायखौ जोङो ओरैनो साजायनो थाखाय न'नि बेफोरखौ नुनो मोन्दों आरो। बेलेगथ' माने रांखावरिनि थाखायथ' बेफोरनो मेन आरो। जेरै दाउ अमाफोरानो मेन जाना फैयो जोंनि माने न'खर सुंथानायाव बे बेफोर हेफाजाब होयो आरो खैफोद समफोराव।
थारैनो नोंथां औ औ खोनादों नों थां जोंनिखिबो जोङो बेबायदि साजायनो थाखाय फिसिनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ।
जानो थाखाय फिसिनायखौ नङा आरो साजायनो थाखाय दाउस्रि बा दाउ बाथ' बेफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नंगौ जोंनिथिंबो बिदिनो आरो ना।
नोंथाङा आरो माबाफोर बुंबावनो ना?
बुंबावनोथ' ओ गैथ'ला। ओ होमबा जाहाबो समाबो जाबाय नामा नोंथां?
अ नोंथां औ जाबाय नोंथां।
औ अब्ला ओ दिनैनि सुंद' सावरायथियाव बेखौनो बुजिबाय जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा मा मा दाउफोर फियो ओ मा मा जुनारफोर फियो जोंनियावबो बेफोरखौनो फिनानै ओ सुबुंफोरा माने ओ जिउ खुंलांदों आरो ना माने रांखान्थि खामायनो। रांखावरियाव माने हेफाजाब मोनो होनना बेखौनो फिनायखौ नुनो मोन्दों आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव जा जा ओ जुनारफोरखौ फिदों बेफोरजोंनो माने न'खर सुंथालांदों आरोना जोंनियावबो।
नोंगौ नोंथां। ओमबा दिनैनि सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां औ।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।